औ नोंथां औ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां।
औ आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनाय होननानैसोखौ खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा जुदि सम होनो हायोब्ला आरो औ जाय आयदाफोरनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन बे आयदायानो जाहैबाय बैसागु फोरबो बे फोरबोनि सायावहाय जों एसे सावरायलायसै नङा होमबा दा नोंथाङानो जागायजेननो हागोन नामा बैसागु फोरबोनि सायाव
औ नोंथां जागोन बैसागु होननानै बुङोब्ला बैसागुआ जोंनि बर' हारिमु हारि बर' हारिनि आमायथु
औ
गु फोरबो नङाब्ला जोंनि माने उम बर' हारिनि फोरबोखौ जों कमप्लिट जायाबायदि मोनो ओ औ नोंथां ओं बैसागुआ जाहैबाय ओ बैसागुखौ जोङो बे बैसागोनि सिगांनि मानखौथ' गोसोआव फैयाखै मा बुंङोमोन नोंथां
आंबो बे मासखौ बांदथार ना जायखिजया बैसाग दानखौल' मिथियो आङो बैसाग दानाव फालि नङा होनबा
औ औ नोंथां बैसाग दानाव औ माने बैसाग सेथि खालाराव फालिब्लाबो मानो होनोब्ला जोङो बैसाग नि सिगांनि जि दान बेखौ जों मोसौ बैसागु हिसाबै फालियो नालाय बे औ औ औ औ औ नों बेखौ जों माने मख'नाया गोनांथि आरो
औ
फथायनि माहा बिनाय थाबाय बेखौ माने गोसोआव फैयाखै नोंथां औ औ बे जों सिगां मोसौ बैसागुखौसो फालिग्रोयो नालाय नोंथां
औ
औ बेनि उनावसो जोङो बैसागोनि से खालारावसो जों मानसि बैसागुखौ फालिनाय जायो
नंगौ
औ नोंथां
औ नंगौ नोंथाङा बुंलानाय बायदिनो मोसौ बैसागु जायखौ जों आरो ओयदिनखालिनो संक्रान्तिबो फालिनाय जायो नामा
औ नोंथां औ औ औ बे जायगा लाना जायगा नोंथां बिदि संक्रान्तिबो फालिनाय जायो बेजों लोगोसे जायगा लाना जायगा बैसागुनि से थारिखआव माने गोखा गोखैखौ जानाय नुयो आरो
अ नंगौ नोंथां दं
औ
दा नोंगौ नोंथां होननाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो बे एखे रोखोमैनो फालिनाय जायो नोंथाङा बुंनाय बायदि
औ
बैसाग दाननि सेथि खालार बेनि सानसे सिगां बे दानखौ नामखौ गोसोआव गैया आंबो बे दिनखालि मोसौ बैसागुखौ जोंनिजोंनो खुंनाय जायो आरो ओमफ्राय मोसौ बैसागुखौ खालि मारै खुङो जोंना बिदिनो मोसौफोरखौ गलिनिफ्राय फुङावनो फालो फालो थुखैनो लाङो आरो दैयाव ओमफ्राय लांनानै बिसोरखौ लाव फान्थाव आरो गोबां फिथाइफोर दङ बे फिथाइफोरजों हाखावनानै फिथाइफोरखौ बिसोरनो माला थुनानै गानहोयो।
औ औ
बुथुनानै गानहोनानै मोनसे लावख्रि बिफां होननाय दङ बेनि दालायखौ लानानै मो सौफोरखौ बुस्रि बुस्रि होयो आरो। ओमफ्राय बिदिनो बे बुस्रि बुस्रि होखांनानै मोसौफोरखौ थुखैनानै ओ बे मालाखौ गानहोनानै आरो बे फिथाइफोरनि माखासे हाखावनायजों मोसौफोरखौ खु नानै होयो आरो एसे माने सारस्रोनानै ओमफ्राय बेवहाय मेथाइबो खनलाय लायो गोदोनि खुगा मेथाइ ओ लाव जा फान्थाव जा होनलायलायनाय बोसोर बोसोर एरबाय था होनलायलायनाय बे मोनसे देंखो दं आरो ओ लाव बे खुगा मेथाइ बेखौ खननानै मोसौफोरखौ थुखैनानै लाबोनाय जायो ओमफ्राय गोदान गोदान दुरुंफोर खानानै बिदिनो दुब्लिफ्राव लांनाय जायो आरो दा बे लावख्रि बिफांजों जि बुयो मोसौफोरखौ बिनिबो मोनसे फोथायनाय दं आरो गोदोनि दोरोङारि फोथायनाय बे जाहैबाय बेजों बुयो ब्लालायनो मोसौफोरनावहाय जे बेराम आजार जायो सानाय सुनाय बिदिनो गोबां रोखोमनि बेमार बेफोरो जानो हाया जाहैबाय।
औ नोंथां।
ओ लाव लावथिजों मोसौफोरखौ बुनो मोनानो बे नियम आरो गोदोनि दोरोङारि सोलिबोनाय बायदि
बिदि बुनो हामा माया बिदि फोथायनाय दं आरो मानसिफोरनाव बिदिनो दुब्लियाव लांना खाहैनाय जायो ओमफ्राय बिनि अखानायैनिफ्रायनो नोंथाङा बुंनाय बायदि मानसि बैसागु जिथु सेथि खालारनिफ्राय ओ बेखौ खालामनाय जायो आरो जोंनावबो। बिदिनो गामिनि जेसेबां रायजो राजा दं ज' जालायनानै ओ आवथि होलायलायनाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो ओ थानसालियाव आर'ज गाबनाय जायो ओमफ्राय बिनिफ्राय ओ उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ मान लायो बिदिनो गेदेरफ्राबो उन्दैफोरखौ बोर सारस्रिनाय बेबायदि हाबा फारि लानाय जायो बिनिफ्राय औ बेलासिनिफ्राय बिदिनो बयनिबो न'आवहाय न'खर न'खर थांनानै ओ रंजायो आरो ओ जोंनाथ' दोरोङारि बायदियै बर'फोरनाव मोनसे खान्थि दङ माने ओ न'आवनो फिसिनाय जौ बे जौखौहाय लोंलाय लायो आरो लोंनानै बिदिनो गाम सिफुं जथा सेरजा थरखा जाबख्रिं बेबायदि दामग्रा गंगनाफोर लानानै न'खर न' खर मोसानानै बि एखे हाबाफारिखौनो जोङो सोलिबाय थायो आरो। आरो बिदिनो गासिनिबो न'आव हाबजोबो बुंनो थाङोब्ला साबसिन रावनिबो न'खौ नागारबोनाय जाया। ओ मानोना बावहाय रावखौबो गाज्रि गैया जासे बा दुखु मोननाय गैया जा से सोरखौबा साबसिन मोननायजासे बेबायदि गैयालासिनो गोसोआव साननाय लायालासिनो बयनिबो न'खराव समान होननानै गासैनिबो न'खराव गेदेर उन्दै माने गोरिबब्लाबो माहाजोनब्लाबो हाबजोबनानै बे हाबाफारिखौ फालिनाय जायो आरो नोंथां गासिनिबो न'खराव आरो बे हाबाफारियाव सोरबा सोरबा बिदि ओरैबायदि लाफायो मे माइरं खांलायलायनाय ओमफ्राय गरफा गरनै रां लालायलायनाय बे माने ओरैनो नियम बायदि आरो गावसोरनो हरलायनाय जायो अननानै बेबायदि खान्थि लायो ओमफ्राय सोर बाबा आलु हरो मायो ज' बेबायदिनो गासैबो न'खरा एसे एसे एसे खांजोबनानै ज' खालामनाय जायो आरो रायजोआव ओमफ्राय खालामनानै बेखौहाय रायजोआव ज' जानानै बैसागु जोबखांनायनि उनाव बैसागुआथ' बिदिनो स्नि दान स्नि सानसिमहालागै सोलियो नालाय जोंनि ओनसोलाव। ओमफ्राय बे जोबखांजोबला ओ जाय। खेबसे ज' जाफिननानै ओ संजानानै जायो आरो रायजोआवनो। ओमफ्राय माखासे बु बेसाद। फोरा बारा जायोब्ला बेखौ न'खर-न'खर राननानै होनाय जायो बेबायदि बैसागु फोरबोखौ फालिलाङो। ना आरो जोंनावहाय नोंथां।
दहाय जे मख'बोबाय नोंथांं जों मोसौ बैसागोनि दानखौ जे। बावदोंमोन नोंथां ओ बेखौ जों सैथो। सैथ्र' दाननि जोबथा खालारावहाय मोसौ बैसा। औ फालिनाय जायो आरो उम बे दासो गोसोआव फैदों नोंथां औ नोंथां औ-औ। औ।
नंगौ आङो बे दानफोरखौ बांद्राय सानबाय थानाय जाया नालाय ओंखायनो मोनथिया। औ दा बेनो जाहैबाय नोंथां। फोरमायना होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय सैथ्र' दानखौहाय। गोसोखांफिननायनि थाखाय। औ दा आं नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ। आथिखालावहाय बैसागुआव माबायदि फालियो गोदोनि रुजुनायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ आथिखालावथ'। औ नोंथां ओं जोंनि ओनसोलावहाय बैसागो होननानै। बुङोब्ला जोंङो गिबियाव सैथ' दाननि। ओ जोबथा खालार खालि ओ जों मोसौ बैसागु हिसाबै जोंनिथिं बे। खौ फालियो नोंथांमोननिथिं फालिनाय बायदिनो ओ बेबायदिनो ओ। मोसौफोरखौ जों फुङावनो ओ गलिनिफ्राय होना लांनानै ओ गिबियावनो जों ओ लाव, फान्थाव। औ। ओ बेफोरखौ हानानै ओ रायदोंजों औवानि रायदोंजों बेखौ जोङो सुनानै माला खालामना लाग्रोयो। औ लोगोसेनो ओ लाव, फान्थावखौ जों फिसा-फिसा बेबायदि हायो हालदै।
औ‌।
औ ओ बेबायदिनो जों हा-हानाया जेब्ला जोबो अब्ला जों ओ। मोसौखौ गलिनिफ्राय होना लाङो दैमासिम बा फुख्रिसिम। औ ओ बे समावहाय जों मोसौखौ जेब्ला गलिनिफ्राय होलाङो बे समाव जोंनि। थिंबो नोंथांमोना नोंथाङा बुंनाय बायदिनो लावथि बाहायनाय जाया ओ बेवहाय जों दिगलिलिटिनि। बिलाइ दानायखौ लायो ओ लोगोसेनो बेजों लोगोसे जोंनि। जोंनिथिं नोंथाङा दहाय बुंबोनायजों ओ-ओ एखेबो जानो हानाय ओ बे। बेखौ जोंनिथिंहाय गांग्रिंखब बुङो आरो नोंथां। औ गांग्रिंखब औ ओ औ। बेखौ ओ जोंनिथिं मोसौ बैसागुआव माने मोसौखौ बुनो थाखाय। मैखोमै बाहायनाय जायो। ओ बेखौ जों नुबोबाय थादों औ ओ बेबायदिनो ओ मोसौ। खौ लांनानै थुखैनानै मोसौखौ जेब्ला ओ होना हरो। ओ बे समावहाय जोङो माने मोसौ थु। थुखैखाङोबाथाय ओ बे मोसौ थुखैनाय मां लाव, फान्थावनि जि माला सुनानै लानायनि मख'बोदोंमोन। बे मख'बोनायखौ जों गुबुननिजों। सोलायलायनाय नुनो मोनबोयो आरो जोंनिथिं ओ बे बा। ओनसोल लाना ओनसोल ओ गुबुन-गुबुन जायो नालाय ओ बेखौ नुनो मोनो ओ बेखौ। सोलायलायना लाबोनानै जोङो ओ न'नि ओ बारान्दा। ओ जायखौ बुङो खामसालि औ बेवहाय ओ दिग्लिलि। टि नि धानाय आरो गांग्रिखबनि धानाय बे। खौ माने बेजों थुनानै दोनो आरो ओ लोगोसेनो बेबायदिनो मोसौ गलियाव थुनाय नुनो मोनो। ओ बारियाव थुनाय नुनो मोनो बा साल खुन्थायाव ओ जि जा जि दाग्रा सालखुन्था। ओ बेवहाय थुनानै बे बेयावथ' मा ओंथि हाबनानै दं बेखौथ' आंबो मोजाङै मिथिला नोंथां। माने जोंनिथिं जि फालिदों बे ओनसो माने ओनसो। हेल' बेखौनो आं बुंनाय जाबाय ओ बेनि उनाव नेक्स्ट दिना जोङो बैसागोनि ओ से थारिख खालि ओ बेवहाय जोंनाबो जोंनि बाथौ धोरोम हिसाबै ओ जोङो उम गिबियावनो न'नि बाथौआव आलारि बाथि फोजोंग्रोयो लारि बाथि फोजोंनानै जोङो न'नि ओ बिमा बिफा बा फंबाय बिसोरजों जों मान होलायनाय नेमखौ फालि फालिग्रोयो बेनि उनावहाय जोङो रायजोनि न'आवहाय माने रायजोनि बाथौसालियावहाय थांनानै माने बैसागु खौ फालियो आरो बैसागोनि से थारिकावहाय बेबायदिनो आरो गुबन गुन ओ- न'खर लानानै न'खर बैसागुनि से थारिखावनो ओ- माने गोखा गोखैखौबो जानाय नुनो मोनो
ओ- थिगानो नोंथाङा जेरै फोरमायदों फ्राय एखेयानो जोंनिजोंबो
औ- नोंथां।
औ- बेबायदिनो एखे रोखोमैनो जोंनि जोंबो फालिनाय जायो आरो। ओ- दा- गोदोनि रुजुनायाव एसे फाराग जाबोबाय मानोना गोदोनि दिनाव जेबायदि रंजायोमोन बैसागुआव जोंनि जों बे एखे रोखोमै रंजानायखौ खम नुसै आरो जेरै गोदोनि दिनावहाय ओ- बोराय बुरै गासैबो ज' जानानै ओ- खाम जथा सिफुं सेरजा बिदिनो गंगोना जाबख्रिं ओ- थरखा बेफोर दामग्राफोरखौ बाहायनानै गोबां रंजानाय नुयोमोन न'खर न'खर ओ- नाथाय आथिखालावहाय मा जाखो ओ- बेफोर दामनायफोरखौ बाहायनाय नुलि आरो हारमुनियामखौ नुयो खाम थायो ओ- बे मोननैखौ दामग्राखौल' लानानै ओरैनो मोसानाय नुयो ओमफ्राय फ्राय दानि देरफुनाय लाइमोनफोर बिथांमोनाथ' बक्स साउन्ड बक्स मानिे बेखौसो लानानै ओ- रिकर्डेड गान फोरखौहाय दामै दामै न'खर न'खर मोसायो आरो बेबायदि जोंनिजों फालियो औ- गोदोनि दिनाव बिदिनो गामसा दख'ना बिदि एखेबारे रं बिरंनि गाननानै गाब गोनां मिथिंगानि नुथायाव मोसानाय हंजाबजों दावउसिन दावला गामनायजों जोबोद सोमखोर समायना नुयोमोन नङा होमबा नोंथां। नाथाय दानि जुगावहाय ओ- बेखे बिथिङाव एसेबा बुखम जाबाय मानोना आइजोफोराथ' दख'ना खानो गोबां रोखोमनि देरलायो खेरा गाननाय बिदिनो फोथा थुलायनाय गोजा गोथां दिडिग्रि बदिनो गोबां फुननानै मोसायो नाथाय हौवाफोरनि बेलायाव फ्राय खम मानसिया गामसा गानो गोबां मानसियानो
गामसानि सोलाय गुबुन दड्रेसफोर गाननानैबो ओंखारनायखौ जों नुयो आरो बैसागु रंजानायाव आथिखालाव
औ- नोंथां।
औ- दा बिदिब्ला नोंथां जोंना दा समावो जाबाय औ- बिदिब्ला औ- बैसागनि सायाव सावरायनानै गोबां बाथ्रा मिथिनबाया नोंथांनिफ्राय हबा ओ- बेनि थाखाय नोंथांसिम साबायखर होनाय जागोन नोंथां।
नोंथांनिसिमबो सााबायखर बावनाय थाबाय ओ- बैसागोनि सोमोन्दै बुंनायनि थाखाय।
औ-। उननि समाव बिदिबा औ- सावरायलायनो मोनबावगोनथ' आसा खालामबाय आरो गोजोनथों।
गोजोनथों।